हेलौ
खोनाबाय दा
औ खोनादों
मानोथो नाङा जाखो दालाय माथो नांखो
दा नांबायब्रा आं दहाय न' सिङाव दङमोन नों फन हरबा फार्स्टआव
ओम
ओम
नेटआबो फाल्थु नालाय ब्रा खोनादों
होम
अबाव दं अबावथो दं?
नांमाराखैसो नोंना नेत आङो ओइ लेखा हैदोंमोन बिमानि
ए
खोना हैबाय लेखा हैदोंमोन आं।
औ खोनादों। बोथोराबो अखा हालुबाय थायो दं ओरैनो जिरायला बायनानै।
जाखांबाय।
जाथ'आखै सिखारनायआनो बावआखै।
बेरायहैया जेरावबो।
अबाव थांनोब्रा अखाहानायावलाय।
ओरै फैदो फैनोबा।
सोरनाव।
मिथिसार मोनथिं।
मा लायनांगौ।
फैदो।
हा?
होम।
खोनायाखैलै।
हेलौ।
हेल'।
उम खोनायाखै।
खोनाबाय।
उम उम खोनाबाय दासो।
मा खालामगोन ओमफ्राय थांनानै।
फैदो ओरैनो दसे बेरायलाबायनोसै।
मा होननानै बेरायगोनोसै न'आवनो थायाना बियो।
अ मालाय माबायावसो थांसिगोनदां। क'क्राझाराव।
औ नंगौ नोंथां।
फोथारावसो खारफैबाय थायो बियो दसे।
आतसा।
मैयाबो फैदों खोमा मानसिया बल गेलेफैदों।
उम।
नेटबो नाङा आंनाथ' न'आव बायोलां ओंखायनो थानो।
नेट नाङाथ' आरो आंबो खामसालायाव थानानैसो म नायनांगौ जायो मबाइलखौ
सोर सोर दोंङो नंआवलाय गासैबो।
औ गैया बिब दं अबाव थांदोंथाय ओमफ्राय। हानो नालाय हानो अखाया मोजां हाबानो जायो माबा थाइफ्रिबाय थाइयोसो।
उम।
मोजांबो हाया माबो हाया। मोदोम साना दंजोबो सेस दाख्लैनो गायखांदों।
जोंना सानजाना गायबाव नांगौ दं दिनि दा बेलासियाव
उम। मैया बल गेलनाया मोदोम साना दंजोबोलै सेस।
उम।
दिनै मा बारायलै
सुनिबार दां
सुनिबार
उम